औ, खोनादों नोंथां। ओ आं दायो नोंथांजों कल खालामनायानो जायैबाय ओ बर'नि फोरबोफोरनि सायाव एसे रायलायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ, हागोन नोंथां। होमब्ला नोंथाङानो जेनाखि बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबोफोर ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङानो जाग्रायगोरदो नामा।
औ औ।
फोरबो होननानै बुङोबा जोंहा माखासे बाहागोआवबो रान्नो हायो जेरैहाय बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो धोरोमजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो। बे मोनथाम बाहागोआवहाय जोङो राननानै माबानायखौ ओ मिथिनो मोनो। जेरै जोङो दा ओ आङो माबाखौ सावरायनो सान्दों आरो दा ओ ओ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय बोथोरजों सोमोन्दो थानाया फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागु, दमासि बेफोरखौनो जों सावरायनो हायो। बेनिखायनो आङो बर'नि गिबि आगु ओ बैसागु बेनि सोमोन्दैनो सावरायग्रोनसै नामा?
औ, नोंथां सावराय जायो।
औ, ओ बैसा गु होन्नानै बुंबाथ' ओ बर'नि गिबिसिन फोरबो होननानै बुङो जेनेबा जोंनि जोंनि बर'नि दान बे दाना जा जेन्नाय लोगो लोगो जोंनि बे फोरबोआ हाय ओ बे फोरबोखौ खुंनाय जायो हिसाबै जोंना गोदान बोसोर होन्नानै जे खै जों बुङो, बे गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगो जोंहा बैसागु दानखौ ओ एबा बैसागु फोरबोखौहाय ओ फालिनाय जायो आरो। बैसागु फोरबोखौहाय रंजालि फोरबो होन्नानैबो बुङो जेराव सुबुं माहारिया ओ रं जानानै रंजा बाजायै खुंनायखाय बेखौ रंजालि फोरबो होन्नानैबो बुङो आरो। ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फ्राहाय माने गोदो गोदाय ओ गोबां सानहालागैसिम फालियोमोन होन्नानैबो बुङो एबा ओ गोबां आयदायाव राननानै फालियोमोन होननानै बुङो आरो जेरै नोङो मोसौ बैसागु, मानसि बैसागु, अमानि बैसागु सात दिनहालागै ओ सात दिनसिम बे मोनसे मुं होनानै मोनसे मोनसे फालियोमोन होनना बुङो आरो, नाथाय आथि खालाव जों मोन्नै मोन्नै ओ माबाखौल' लानानै बिथिंखौल' लानानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेनो जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। मोसौ मोसौ बैसागुनि साना जाहैबाय ओ सैत्र दाननि जोबथा दिननिफ्रायहाय बे ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जेखौ संक्रान्ति होन्नानैबो बुङो जोंना। ओ बै सान खालि मोसौखौहाय ओ ओ मा होन्दों ओ मोसौखौहाय लानानै फालिनाय जायो आरो बे दिनखौहाय जे मोसौनो जाग्रा मोजाङै जाहोनाय एबा मोसौखौ फुजिनाय बेफोरबायदि ओ माबाजोंहाय खान्थिजोंहाय बै दिननि समखौहाय फालिनाय जेरैहाय मोसौखौ थुखैनो लांब्ला ओ थाराय ओ थाराय आरो रायदों दिगलिलिवानि लावथि बेसोर बे-बे लावथिफोरजों बुस्रोद बुस्रोद माने मेथाइ खनै खनैहाय जेरै थुखैनो लाङोमोन थुखैनो लाङो एबार लाव फान्थावनि जे ओ माला सुयो बे मालाखौ गानहोयो आरो बे बेखौनो मोनसे सारग्रा हिसाबैबो प्रसाद बायदि खालामनानै बेखौ सारनानै थुखैनो लाङो आरो बे थुखैै लांनायावहाय ओ जोंहा खुगा मेथाइबो दङ बे खुगा मेथाइखौबो खननाय जायो जेरैहाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै एरेर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दाज जा बिफा गंमना बायदि जा बेफोरबायदि बुंनाय खुगा सलखौबो खननानैहाय थुखैनो लांनाय जायो आरो।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
बे मेथाइखौ गुबुन जायगायाव गुबुन ओ रोखोमै खनोबो जानो हागौ नाथाय जोंनि साइटखै आं जोंनि ओनसोलाव खननाय मेथाइखौहाय बुंबाय।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
बिनि उनावहाय मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय बिसोरनो सौराय जाहोनाय जायो जोंनिया। सौराय जाहोयो सौराय एवनानै बिनि उनाव आरो ओ गोदान दिरुं गानहोनाय जायो आरो बिसिनो ओइदिन ओइदिन समावहाय बिसोरखौहाय मोजाङै माबायावहाय ओ हगार हरनाय जायो आरो खायालासिनो गुबुन समावथ' खानानै दोननाय जायो। ओ दुब्लिफ्राव खानानै फोथारफ्राव खानानै गांसो गाहोनाय जायो नाथाय ओइदिनखालि बिसोरखौ उदाङै हगारनानै बिसिनि दिन हिसाबै बिसिनि सान हिसाबै हगारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ माबाबो खालामो ओ बर'फ्रा ओ जेरै ओइदिनखालि मोसौ बेखालिनो ओम जे लाव फान्थावनि माला सुनानै एबा थाराय बिलाइ एबा रायदों बिलाइफोरखौहाय ससे ओ दानस'नानै ओ न'नि खना खनायावहाय एथेबनानैबो दोनो। आ बेबायदिनो आरो बर' आइजोफोरा गोबोरखि खादायाव खादायाव गोबोरखि एसे लानानै हासिब ओ ओ मा होनदों हासि बाहायखोन्दा आरो बे बाहायखोन्दाखौ लामानि साखाथियाव गारनानैबो दोनहैनाय मोनसे नेम दङ जाहाथे मो बे बैसागु समावहाय गोबां सुबुंफोरा नखरफ्राव हाबफैयो बे हाबफैनायफोराव जाहा थे गाज्रि नोजोरफोरा एबा गाज्रि बारहावाफ्रा गाज्रि बिजानुफ्रा दा हाबफैफाथों बेखौ मोनसे फोथायनानैहाय जोंना बेबायदि ओ खालामनाय निम दं आरो आरो ओ बेजों लोगोसे ओ माबा खालामबावो ओ जे बर'फ्रा हाय ओ बैसागु बे ओ सेथि दानखालिहाय मा ओ मानसि बैसागु होननानै बुङो जायखौ बे बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ओइ दिनखालिनो जों जोंनि ओनसोलावहाय फुंखाबो जानाय जायो। ओ ओ बुंनायाव दङ जे सेजौ सेथा मैगंखौहाय खांनानै जायो जेरै खेरादाबफिनि दिंखिया मानामुनि ओ खात्रि ओ है ओ बुरि थखन फुंखा बेफोरबायदि गोबां मैगंफोरखौ लगायनानै हाय जानायबो जायो आरो बेबायदिनो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो बेबायदि नखर न मोसानानै माइरं ओ मोनो फैसा माइरं बे बे उनावहाय ज आरो फुंखा लावखार ओंखामबो जाफिननाय जायो आरो फुंखाथ नङा लावखार ओंखाम जाफिनबावनायबो जायो ओ दायो आङो बे समखौ नोंथांनो हगारना होफिनोसै नोंथाङाबो फोरमायदो नामा एसे नोंथांनि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो एबा बिनि अनगायै फोरबोनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायदो
औ औ ओ दा बे समावहाय नों जेनाखि बैसागु फोरबो फालिनाय बा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो ओ दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ गोबाङैनो बुंनानै थांबाय दा आंबो बे समावहाय जेनाखि आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे बर'निनि दोरोङारि फोरबो ओ जेरैहाय मागो दमासि आरो बेजों लोगोसेनो हाल जांख्रा बा आम सुवा बेफोरबायदि ओ माखासे फोरबोफोर दंबावो आरो जोंहाय दा आङो बे समावहाय मागो दमासि फोरबो ओ बेनि सोमोन्दै आङो बुंलांनोसै दा जोंङाहाय मागो दमासि फोरबो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बरफोरा फालिबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो जोङो दासिमबो जोंनि ओ जायगायाव बा ओनसोलाव जोङो बे फालिनायखौ नुनो थाङो दा बे ओ मागो दमासि फालिनाया बेखौ गुबैयै बेयो आबादजों सोमोन्दो गोनां बेखौहाय माग माग दानावहाय फालिनाय जायो ओ गोजां बोथोर बहराव बियो जानुवारि फरटिन नङाबा फिफटिन बेबायदियाव जायो आरो ओ दा बै समावहाय जोंनि बर सुबुंफोरा ओ जेनाखि ओ मागो समावहाय ओ जेनाखि ओ मागोनि सेथि दानावनो ओ जे फुंनि समावनो जे ओ नखरनि बिगोमाया जे गावनि सोरगिदिं थानाय थाइजौ खान्थाल बा ओ गय बेफोर बायदियावहाय ओ जेनाखि ओ जिगाब बा माबा मोनसे खानानै होनाय जायो ओ जे बिदि खानानै होयोब्ला जे फोथायनाय दंदि जे ओ फिथाइफोरा बांसिनै थायो बा माबा मोनसे होननानै फोथायनाय दङ दा बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोनि समाव खोनानो मोनोमोन आरो ओमफ्राय दा आथिखालाव बे फोरखौ नुनो थांनाय जलिया ओ बिनिखायनो बेफोरनि सोमोन्दै गोबांबो मिथिला दा जा एसे मिथियो बेखौनो बुंलांनोसै आरो आरो बे मागो दमासि समावहाय जे बर'नि न'खर न'खर खर गासैयाबबो माखासे जानाय बुस्थुफोर रेडि खालामो जेरैहाय फिथा सौराइ लारु बेबायदिनो न'खर लायै न'खर गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै जायो आरो दा बेनि गेजेरावनो फिथा बानायनाय दा फिथाखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोबा आ बेखौहाय जोङो गिबियावनो जोसा माइरंखौ जोङो लाग्रोनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोसा माइरंनि फिथाइआ जानो थावसिन होननानै बुंनाय जायो दा जेनाखि फिथाखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ माइरंखौ ओ जेनाखि उवाल उवालाव देनांगोन ओ गोदोनि समावथ' खोनानो मोनोमोन जे दमासि जानाय लोगो लोगो गासैनिबो न'खराव वाल्डनि गाबनाय सोदोब खोनानो मोनो होननानै ओ मिथियोमोन हर गेजेरनिफ्रायनो खोनानो मोनो उन्दुनो सुखुवा बेफोरबायाददि होननाय खोनायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरो खम जालांनो हमबाय मानोना आथिखालाव गोनोखोआरि मुगानि दिहुनथाइजों दिहुनजानाय जे ग्राइडार बा बायदि गुन्दो ओ माइरं गुन्दै खालामग्रा मेसिनफोरबो ओंखारनाय जाबाय। ओ दा मानसिफोरा बैफोराव ओ उवाल उवालनि सोलायै उवालआव गायहेनजों देनानै सोलायै बैफोराव जे गुन्दै खालामनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनसै दा बेबायदिनो ओ जोङो ओ माइरंखौ गुन्दै खालामनायखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो। दा बै गो ओ जेनाखि अन गुन्दै ओ बे खौहाय जोङो आरोबाव ओ सालिखबावनाय जायो ओ जाहाथे ओ मिहि मिहि जायो बेनि थाखाय आरो सालिख'नानै जोङो बेबायदिनो ओ थियारि खालामनानै लानाय जायो आरो बेराफारसेथिं जोङो फिथाखौ सावनो थाखाय जोङाहाय ओइ जेन' जेनाखि गारहा होननाय जायो बेखौ नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोङाहाय ओ तिथलि खर' ओ बा बेखौ लानानै बानायनाय जायो दा बेयावहाय गोबांथार ओ आरो माखासे मुवा नावफोर नांगौ जेरैहाय ओ सिबिं ओ मेथ गुर मेथाइ बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो ओ जोङो सिबिंजों आरो गुर मेथाइ बेखौबो जोङो ओ ग्राइडाराव ग्राइन्ड खालामनानै लानांगौबा जोङो ओ देनानै लाखानांगौ जायो मानोना गुर मेथाइ आरो सिबिं बेफोरबायदि होयोब्ला फिथाइया थावसि सिन जायो ओ ओरैनो गोजाबा बारा जानो सुखुवा आरो दा बेनिखायनो बेफोरबायदि गुर मेथाइ आरो ओ नुजेनाखि सिबिं बिफोरखौ होफानानै फिथाइखौ ओ फिथाखौ ओ जेनाखि गारहायाव दै गरम खालामनानै ओ बेनि गुदुं जानाय खफ'जों फोमोननानै ओ बानायनाय जायो। बेबायदिनो खर न'खर फिथा आरो सौरायाबो बेबायदिनो माइब्रानिफ्राय ओ ओ जेनाखि माइब्रा माइरंखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो। ओ बेनि उनावहाय अखानायै बेखौ ओ मोजाङै दै होस्रो होस्रो एवनानै ओ बिखौ फोमोननानै जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो लारु ओ लारुखौबो बेबायदिनो ओ माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो। ओ बे ओ बेबायदिनो अन गुन्दै खालामनानै माइब्रा ओ माइब्राखौ जेनाखि दैजों नानानै ओ गुरै खालामनानै बेखौहाय थाव होनानै ओ थाव आवहाय सावनाय जायो बेबायदिनो नालेंखर बायदि बायदि होनानै गावब गाव आदबजों ओ जेनाखि बैफोर जानाय लोंनायफोरखौ रेडि खालामनानै लायो आरो बा जायो। बेबायदिनो न'खर न'खर बयनिबो ओ बैफोरबायदि दाग्रा लोंग्राफोरखौ ओ जेनाखि मागिनानै जालाय लायो आरो ओ बेबायदिनो ओ बयबो ओ रंजायो बा जायो लोङो रंजायो ओ आरो बेबायदिनो आरोबाव ओ बै समाव बै सानावहाय जेनाखि जोङोहाय बेलागुर सावनायहाय नेम दङ ओ बे बेलागुरखौबो बे मागो दमासिनि सानावनो ओ सावनाय जायो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आरो ओ दासिमबो बेबायदि ओ जेनाखि मागो दमासि फालिनाय बेखौ फालिबोगासिनो दङ। ओ दा बे समावहाय जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'सै नामा?
औ औ दे जागोन दे।